औ
औ नोंथां
खोनादों नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ माखालामदों नोंथां?
ओ दायोथाङो नोंथां दङ ओरैनो जिरायनानै। औ नोंथाङा नोंथाङा दङ ना?
औ आंबो ओरैनो दङ दा थ' बिनि थाखायनो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे।
उम ओं आं नोंथांजों जोंनि ओंखाम ओंख्रि जिहेथु जों जायो सानफ्रामबो बिफोरनि सायावनो सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। ओ औ नोंथ'बो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां? जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि जिथु खोनादों नोंथां? औ।
औ माने नो संनाय खावनायनि सायाव रायलायनोसै ना नोंथां?
औ नोंथां संनाय खावनायनि सायाव रायलायनोसै।
अब्ला माने नोंथांङा मिथिखागौ माने जोंनि गोदोनिफाय फ्रायनो माने दोरोंङारि गोबां ओंख्रि माने ‌ मोजांङै जा गोथावनाय एबा गोथावनो संनानै जाबोदों नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ बेफोरनिनो जोङो माखासे ओंख्रि माने जा मुंदांखा बर'नि गेजेराव मुंदांखा होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियै अनलाखारि आरो बेबादिनो मैथा नारजि आरो बेबादिनो गोबां ओंख्रि जोङो सबाइ हारि बेबादिनो जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
बेफोर ओंख्रिफोरजोंनो जों माने माबा ओ माखासे ओं ख्रि बा बेदर बा माखासे जि बिफोरखौ जोंङो माने दाजाबदेरनानै बा होफानानै जायो आरो।
औ औ
औ माने बेफोरबायदि गोबां ओंख्रि जों जायो आरो जोंङो एवफ्रामनाय जुब जुब जानाय एसे रुसि जानाय नेेनानै जानाय आरो साव जानाय रुनानै बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंथांङा ओरैनो
औ
औ
नोंथांङा माबा बुंदोंमोन?
ओ नोंथांङा ओरैनो मा ओंख्रिखौ साबसिन मोनो जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि मादाव फोरमायनो हागोन नोंथां बबे ओंख्रिया नोंथांनि थाखाय फेभ्रेट
औ नोंथां ओ आंङो बुंनो थांङोब्लाथ' माने आंङो बर'नि गासैबो ओंख्रिखौनो मोजां मोनो नोंथां।
औ दे
औ अब्लाबो माने आंङो मोनब्रै बा मोनथामसोफोरनि ओंख्रि संनायनि आदब खान्थिखौ आंङो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ आंङो गिबियावनो ओ अनलाजों बा मेवा गोहैजों अनला ओंख्रि संनायखौ नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
गिबियावनो जोंङो माने जा माइरं माइरंखौ माने सोमनानै दोनो आरो खुरैयाव। इसे से ‌
औ
बेनि उनाव बेखौ ओ दै याव सोमनानै दोनो आरो बेखौ दसे सम सोमनानै दोननानै बेखौ जा जुदै बियो रुयोब्ला एबा गुरै जायोब्ला बेखौ ओ आथिखालावथ' माने उवालाव सुनायखौ बांसिन नुनो मोना नंङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दायोथ' माने ग्रेनडार बियो मेसेन ओंखारबाय नालाय
औ
बेफोरखौ बेयाव माने सोमनानै अ अ सोमनाय अ बेखौ सोमनायखौ दिखांनानै जोंङो ग्राइडाराव। सोनानै बेखौ माइरंखौ आरो बे सोमनानै दोननाय माइरंखौ सौनानै लायो आरो ग्राइडाराव बेनि उनाव बेखौ गुन्दै खालामना लानानै जोङो अराव सारायखौ बा सङो बैखौ दुखौ बेखौ माने अराव जाननानै होयो। दै एसे होनानै दैया गोदो दै माइरंखौ होयो आरो गुन्दै माइरखौ होनानै बेखौ ना लायो बेनि उनाव ओ नोंथांङा जा मेवा दोननाय बयामावबा जा नोंथांङा दोनदोंमोन आरो बे गोखै मेवाखौ एसे होयो आरो।
औ
होनानै बेखौ गलायो औ माने गारबाजों बा गुनथुनिफाय थायो ना नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बे माने एरनानै होयो आरो बेनि उनाव जुदि नोंथाङा माबाफोर, ओ ना बा माबा बेदर-बेला जुदि होनो गोसोबा बेखौ होनो हायो आरो। आङो, गोरै ना होनायखौनो बुंनोसै जोङो माने, गोथां-गोथाङै जुदि खाय बेखौ साफा खालामनानै बा सायनानै, बेनि बिगुरखौ साफा खालामनानै बेखौ एसे-एसे हानानै होयो आरो। बे हानानै बेखौ अनलायाव होबाय, होनानै बेयाव, थाङा संख्रि होबाय होनानै बेखौ बेबायदिनो, दसे ओ, मोननाय सिमहालागै बे -खौ गोदौ होनानै बेबादिनो जों अनला खारैखौ संनो हायो, आरो बा संनाय जायो आरो।
ओम,
औ बेबायदिनो आरो आङो बुंनो? थाङोब्ला सबायजों साम'खौ जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
अ
बे, सबायजों साम' ओंख्रि संनायनि आदब-खान्थिखौ बुंनो थाङोब्ला? बेयावनो जोङो। जोंथ' साम'खौ रोखोमनि मोनो नङा होनबा नों- थां। औ जेरै- बुंनो थाङोब्ला बेयो साम' एसे मिडियाम साइसनि जे गुसुङा। औ बेनि उनाव आरो गोलाव, मोनो हायोना, गोलाव साम'खौ आरो जोङो साम' लादाइ मोनो हायो। बे गिदिर जाथोनिखौ। बेखौ माने जोङो मोननो हायो ओंख्रि आङो बेफोर-बेफोर बे मिडियाम बे गुसुं साइज -खौसो ओ मोनजादों आरो बेफोरखौ मोन लादायखौ मोनजादों थेवब्लाबो मै- फिथाजों आरो एवनानैसो मोनजादों बेबादिथ' सबायजों जानाय जाया बेखौ, बेनि उनाव सबायजों साम' ओंख्रि संनायनि आदब खान्थिखौ बुंनो थाङ- थाङोब्ला गिबियावनो जोङो सबायखौ ओ, एवनानै एसे एवफ्रामनानै बेखौ माने देनानै लायो आरो।
ओम
बेखौ देनानै लानानै सारायखौ अराव होनानै रेडि खालामबाय, बेनि उनाव बेयाव, ओ दै होबाय, बेनि उनाव एसे खारदै होबाय, खारदै मिथिना नोंथाङा?
औ-औ नोंगौ नोंथां मिथियो।
औ बिनि उनाव खारदैखौ बे दैयाव, औ होनानै एसे गोदो होनानै, बेयाव बै देनानै लानाय सबायाइ गुन्दैखौ होबाय। बेनि उनाव बेयाव ओ संख्रि होबाय आरो जुदि फानलु बानलु होनो गोसो बा बेयाव होनो हायो, बेनि उनाव नोंथाङा बै ओ, साम'खौ ओ बेनि माने जा ओ उननि-उननि बाहागोखौ माने एसे हानानै लानांगौ आरो सोबनो मोजां जानाय बायदि।
औ-औ-औ दाननानै लानांगौ।
-नै एसे लायो आरो साम'खौ बेनि उनाव बेखौ, बे रुना लानाय साम'खौ बे गोदौनाय सबायाव होबाय। होनानै बेखौ दसे सम खोबनानै दोनबाय। होबनानै दोननायनि बेखौ मोनहा मोननायसिमहालागै गोदौहोनानै उनाव बेखौ जानो रेडि खालामनाय जायो आरो।
औ औ।
औ बेबादिनो आरो जुदि साम' होआबोला नोंथाङा ओ गोथां गरायाइ ना बा माबा गुबुन गुबुन ना आरो जुदि गोथां ना होआब्ला गो ना गोरानफोरजोंबो संनो संनानै जानो हायो। औ बेबादिनो आरो जों गोबां मोननो हायो। आरो नोंथाङा ओ मेवाइजों ना उन्दै उन्दै जानाय मोनजाफेरदोंना?
औ मोनजाबाय मोथां।
औ मेवा गोखै आरो गोखै नङाब ब्लाबो जोंङो
गोखै नङाबाबो जोङो ओरैनो बे मेवाइखौ जायो।
नंगौ नोंथां।
औ मेवाइजों ना फिसाजों
नंगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि जायो?
औ नोंथां ओ जोंनिजों जानाया बेलेगनिखौ माबोरै जायो बेखौथ' खोनन्थानो रोंला जोंनि जों जानायखौ आंङो एसे फोरमायनोसै नोंथां। जोंनिजों मा आरो ओंखाम जायो औ जोंनिजोंहाय मेवाइजों ना फिसाजों जायो होनोबा जोङो मेवाइखौ ओ गोखै दोननायखौ जाया मानो होनबा जोङो बांसिन बे गोदान दाननानै लायनायखौहाय बांसिन जानाय जायो आरो। जोङो मेवाइखौ औ थांनो न'आवनो मोनखायो नालाय। ओमफ्राय न' खाथियावहाय मेवाइखौ औवानिफ्राय दाननानै लाबोनोसै बिनिफ्राय जोङो बिगुरखौ सेरनानै मेवाइखौ फिसा फिसा फिसा हानानै जाजानाय बायदि साइस खालामनानै फिसा फिसा हानानै जोङो बेखौ दसे सम सुनानै खारदै होनानै लागायनानै दसे दोनो जिहेथु जों एवनायावहाय मोजां जायो आरो थाबैनो मोनो जायनि थाखाय जों औ खारदै होनानै दसे लागायनानै मेवाइखौ खोबनानै दोनो। द दस मिनिट बा पन्द्र मिनिटसो जों खोबनानै दोनगोन बिनि उनाव ओमफ्राय ना फिसा फिसाखौ बासिनानै साफा खालायनानै लानोसै बाय जोङो मेवाइजों नाजों लोगोसे जोङो आलु एसे होफादेरोब्ला एसे रोसिया गोथावसिन जायो होननानै बुंनानै जों आलु एसे होफानाय जायो आरो औ। औ आलु दरसे बा दरनैसो होफानानै आलुखौ ले हानानै जोङो हानानै साफा खालायनानै लानोसै। बिनि उनाव जोङो नाखौहाय एसे एवनानै लाग्रोनोसै ओ ओमफाय ओम ओ जोङो एवनानै नाखौ एवनानै लाखांनानै जोङो आलु मेवाय बेखौहाय एवनानै सारायाव सारायावहाय एवनानै बे माबानोसै आरो थाव संख्रि बानलु होनानै मस्ला मस्लि होनानै एवनोसै दसे एसे गुरै जाजासे एवनानै बिनि उनावहाय दै होनानै गोदौ होनोसै जेला गोदौवो होमबा जोङो बे ना फिसाखौहाय हो-होनानै एसे मोनजासे एसे बिदै माबा साजासे सब सब जाजासे खोबनानै दोनो आरो बेनि उनावहाय मोननाय बायदि जाबा जोङो संख्रि साखिनानै दुन्दिया बा ओ आथिखालाव दाथ' दैलां बोथोरावहाय दुन्दियाखौ मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जोङो औ बे कंखा दुन्दिया होनो जेखौ जोङो बेखौहाय औ जोङो बेखौहाय होनाय जायो आरो बेखौ होनानै जोङो ओमफ्राय संख्रि साखेसै आरो बेनो आरो बिदिनो जायो जोंनिथिंजाय।
औ नंगौ माने जोबोर मोजां नांबाय नोंथांजोंनि माने संनाय खावनायनि सोमोन्दै मिथिनानै।
ए औ नोंथां बिदिबा जोंहाबो नै समा जानानैबो फैबाय नोंथां। औ बिदिबा बिनि उनाव सावरायबावनो औ नोंथां दानि सावरायनानै मोजां मोनबाय दे नोंथां।
औ नोंथां आंबो।
खिथ'नोसै नोंथां औ।
औ जागोन नोंथां।